औ नोंथां।
अ हेल'!
अ खोनादोंना?
खोनादों दे नोंथां।
ओ
औ। हेलौ हो
अ दङ र ओरैनो दा
हो
ओ नोंथांजों ओ बाय सावरायनो सानदोंमोन हाथाइ बाजार हाथाय बाजार मानेथ' जों मिथिखायो हाथाय बाजार ओ मुवा बायनाय फाननाय बेसेन दाम ओरैनि थारमानि नोंनि नोंनि दोंमोन मानि
हो?
हाथाय बाजार होनबाथ' जों मुवा बेसाद बायनोबा फाननो नोङा होमबा? ओ‌ जेरै मैगं थाइगंनिफ्राय माइरं दैरं ना बेदर फैयो नोङा होमबा हाथायाव?
औ औ नोंगौ।
यै दा बुंनो थाङोबा हाथायाथ' गोबां बा फाय ओ सा बुंनो थांङो नामा नोंसोरनियाव ओरैनो हाथाया खैबारसायो हप्ता?
जोंनियावथ' खेबनै जायो ओ समबार आरो बिस्थिबाराव जायो आरो जोंना ओमफाय बिदिनो दैलि मार्केटबो जायो ओरैनो फिसा आरो फिसा फिसायैनो सोलिबाय थायो लामा लामा सामायाव सामफ्रामबो दैलिया
औ।
ओमफाय बिनिफ्राय गोदिरसिना जायबाय ओ ओ समबार आरो बिस्थिबाराव जायो आरो बे समबारखालि समबारखालिनि बाजाराव बांसिन गिदिरसिन जायो बिस्थिबारनिख्रुइ समबाराव जोङो बिदिनो हाथायाव ओ मैगं थाइगंनि अनगायैबो जोङो गस्लाफोरनि औ गस्लाफोरनि दखानफोरखौ नुनो मोनो बांसि सिन आरो‌ गस्ला फोरखौ मोजां मोजां लाबो सिननायखौ नुयो आरो जों बेयावनो जोङो गस्ला आरिफोरखो ओ फोरखौबो बायनो थाङो आरो। मैगं थाइगं होनोब्लाथ' मैगं थाइगङा बिदिनो बहुत दामबो जा बाय आरो बिदिनो ओम‌ खमनिबो मोनो आरो बिदिनो हाथाइ गि दिरावबा खम बेसेननिबो मोनो आरो बिदिनो गावबागाव गावब गाव बेफार फालांगि खालामो ओ सोरबा बिदिनो आलुखौ सोरबा दस थाखायाव होयो सोरबा बिदिनो ओम ओ सोरबा ओ नैजि नैजिफोरावबो फानो बिदिनो नैजिबा बिदि ओ थामजि थामजिबा बिदिफोरावबो बानो आरो मोजां मोजां आलुफोरखौ बिदिनो एसे बेसेन होनानै बायनांगौ जायो आरो
औ दैज्लां बोथोरानो नङा होमबा ओ मैगं थाइगङाथ' अखाफोरजोंनो ओ जेनेबा बिफांफोराथ' थैनो हमबाय जेनेबा दैफोर लोमनानै सिनानै ओमफाय नो मैगं थाइगंआलाय बाहाय मा दाम जानो हमबाय आरोना दा ओ ओमफाय हाथायाव थांबाथ' मैगं थाइगङाथ' बाहाय खम दामावनो मोननो थाङो। ओ जेनेबाथ'
दाथ' बाहाय मान उम दाम बारायसिगोन जेनेबा दाथ' जोबसिगोन बाहायान मैगं थाइगंआ। दैज्लांनिया थेवबो हाथायाव बबायबा खमावनो मोनो आरोना। ओमफाय जोंनियाव जोंनियाव जायो खाथि खाथि ओ जोंनियाव मथा मथि सप्तायाव हाया जाफ मोन दे बाहाय किल'मिटार सय किल'मिटार एसेसो गोजाननि आरो ना हाथाया
अ बा उम गोजानानो
जोंनियाव माने इान उम खाथियाव माने जाया आरोना बारा ओमफ्राय खाथियाव दैलि बाजार जायो उम दैलि बाजारा मोननाय दोङ माने
ओ
उम बाजार जाखायो साम
माबायदि जायो नोंसिनिया
थोननिफ्राय माबायावसोयो बेलासियावसो बेलासिसै नालाय बाजारा उम थबाबो हाथथायनिसाय माने ओ दिलि बाजारा माने बाहाय दामा बारासि सि जायो आरोना उम
अ
ना बेदरफोराबो बाहायान बारासिन जायो बाहायबाबो बाजाराव थांबा खमाव मोनो जेरै बाजारावथ' दामखौ बाहाय खम होनजायो नङा होमबा
औ
ओ जेनेबााथ' मैगं थाइगं सोरबा किल' बिस थ्रिस थारि फानो हाथायाइाव
उम
बे दर माथ' जोंनि ओरैनो बिबखौ लांफानोबा उम थिनस' सारिस'आनोसै साराय थिनस'आनो ओमफ्राय ओ सारिस'आनो जायो बे हाथायाव थांबालाय माने खमाव मोननो हायो माने कमाव बिदिनो लाबोनो हायो आरोना ओमफाय जेरै बाजारावथ' गोबां रोखोमनि
उम
सिनिखोनो होनो माने गेदिरसिन आरो ना।
औ
जेरै
एह फालाव संखायो मैगं थाइगंआथ'खायो लोगोसे आरो बेयाव माइबो फानो बेसरबो फानो
उम
माने जि
औ
खिनि मोननाय जायो फाननाय बायनाय जायो आरो ना फाननायबो फाननोबो हागोन बायनो हागोन लोगोसे बोरमा मोसौ बोरमा मोसौबो फाननाय जायो जोङो दानियाव माने दानिया माने सिगां ओ गोदो मोननो मनानै लोंखायो माने बोरमा मोसौफोरखौबो बायनाय आरो फाननाय नुनो मोनो आरोना गिदोर जायो जेबोद हाथाया
औ नोंसिनियाव बेसे बेसे ओरैनो दाम बेसेनफोरा बोरमा अमा दाउ आरो बेदि मोसौफोरनि दामा
उम मोसौआ माने उम गेदोर फिसाजोंसो दाम आरोना।
औ
ओ मोसौआ ओरैनोथ' ओ हालुवा मोसौ जेनेबा गेदोर गं ओंखारनायफोरा जिरोजा ब्रैजिबा रोजा जा आरै गाहाम मोनो आरो ना।
अ
बाजिलासेबो मोनो मोननो हायो।
अ अ उम उम
ओ बोरमाफोरखो मिथिया आं बारा।
ओ
ओमफाय दामावबो मोनो मोननायालाय। बाहाय मान दामबो लायो जानांगो ओ आं हाथायाव
फानफेरनायाव थांनो मोनाखै आरो ना। न'आव फानब्लाबो न'आव नायगिरफैयो नालाय। ओ जेरै औ बेसरसो फानखां फेरबाय आं हाथायाव खनसे बाजाराव
अ अ नोंथाङा बेसरनि माबा खालामदोंमोन नामा?
ओ जाहा बेसरनि आबाद मावदोंमोन माने
अ
इखो फान हैदों आं माने।
अ
ओमफ्राय नोंसोरनियाव ओ इदि बायदि फाननाय गैगोना गैया जेनेबा?
अ जोंनियावथ' बिदि अमा बोरमा अमानि दङ दाउनि दङ ओ हांसोफोरनि दङ ओ इफोरनिनो दं आरो बोरमा आरो मोसौखौ जोंनियाव बिदि फाननाय जाया आरो दङ थेवबो एसे गोजानाव फाननाय जायो आरो बिदि एसे गोजान हाथायाव दङ। अमा माबा ओ बोरमा आरो मोसौनि मोसौनि ओ माबाया एसे एसे गोजान नांगौ जायो आरो जोंनिया। गोजान जायो आरो ओमफाय बे जोंनि खाथिनि खाथिनियाव जोंना बिदि मोसौ आरो बोरमाखौ फाननाय जाया आरो बे जोङो ओरैनो लकेल दाउ बयलार आरो बे हांसो बेफोरखौनो फाननाय जायो आरो जोंनियाव।
उम।
औ।
होमबा नोंसोरनियाव उम जेनेबा आबाद मावनानै मोननाय जायखिजाया माइ माइरंखोथ' फानो जेनेबा ओ बिदिनो बेसर तेसर ओरै फाननाय नुनो मोनदों ना मोनाखै ना फानखायामोन?
जोंनियावथ' बिदि फाननायखौ आं नुनो मोनाखै किन किन्तु फाननो लाबोयो नामाथाय बिदि बेसरफोरखौथ' फानखायोदां आ अबबाफोर बिदिनो थेवबो बिदि नुबाय थाया आरो ना ओरैनो सिजोनफोरावसो जेनेबा ओ बेसर गायनायनि सिजोनफोराव बिदिनो लांनानै फानहैयो आरो बिदिनो बेफारिफोराथ' लायनो थांखायो नङा होमबा न'खर न'खर बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदि हाथायफोराव लांनाय नुवाखै आरो औ नोंथां औ हो?
बाजारफोर जानो थांना बाजाराव थांना?
आं बाजार जानो मोजां मोनो। बिदिनो दैलिथ' जानाय दैलिफोरखौथ' जोङो बिदिनो थाजा थाजा मैगंनि थाखाय जोङो जाबाय थानांगौआनो जायो बिदिनो औ दा उम बाजार खालामग्रा गैया नालाय ओंखायनो आंनो बाजार खालामनांगौ जायो आरो बिदिनो आरो माबाखौ सप्तानि बाजारखौ बिदिनो थांनाय जायो मालाबा गस्ला बायनो थाख खाय एबा मैगं थाइगं बायनो थाखाय। बिदिनो ओ लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै गस्ला बायनो थां थांनो मोजां मोनो आरो बाजारफोराव नोंथाङाबो थांनो मोजां मोनोना मोना? थां औ थाङोबा मा मा बायो?
थांबा माने आङो थांनो मालाबा मालाबा खिन्थु आं दा गोबाव जाबाय थांथाराखै आं बहु गोबाव जाबाय ओ खाथिनिबाबो आं थां खै माने गोबाव जासारबायानो दे। थांबा मानलाबा ओरैनोल' बेरायनो थांनाय जायो ओरैनो। एख बाया आं थेवबाबो न'नियासो बायनो थाङो मोने न'नि आइमोना बायनो थाङो बाबो माबामोनाबा थाङो बायनो। उम थाङा दे। थांबाबा आं माब मोनसे नांगौ जाबासो ओरैनो मोनसे मोननै बायनो होनना थाडों ओमफ्राय
औ।
ओमफाय ओमफ्राय समा जोंनिया जाबायानो नामा?
औ औ जाबाय दे नोंथां उम। दे होमब ना नोंथां। दोनथ'सै नामा? औ दे।
ह